हेल'
औ अ हेल' खोनादों औ खुलुमबाय नोंथां
अ खुलुमबाय खुलुमबाय अ अ आसा खालामो द सासान्दिै नोंथा मोजाङनो दं खोनादोंना नोंथां हेल' अ हेल' अ आसा खालामो दा सान्दै नोंथाङा मोजाङैनो दं आसा खालामो दाासान्दि नोंथाङा मोजाङैनो दं
मोजाङैनो दं
नोंथांनिया एसे नेट गैया खोमा अ दोङो दोङो मोजाङैनो दोङो
बिमफ्राय औ खोनादों नोंथां हेल'
अ अ अ आरो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय हेल'? हेल'? मोनाबिलिनि गोजान हामलायनायखौ बहरबाय नोंथांनिसिम
आ थ
हेल' अ अ अ नोंथांखौ फन खालामनाय जाहोना जाहैबाय नोंथांङा खोनादोंना? अ नोंथांङा दंफांनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा? अ अ आं नोंथांखौ अ दंफांनि बागै इसे
औ नोंथां हागोन। बेनिफ्राय
अ-अ आं माने ओ दंफांनिबो ओ अ दे
अ माने बेयावथ' गोबां- गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां दं नोंथां मिथिगौ नंङा नोंथा।
ओ ओ
हेल' जेरै गेदेर बिफांङा सालफां ओमफ्राय ओथ' बिफां होननानै बुंङ बे एसेबां खान्थाल बिफ बिफां गय बिफां बे
औव
हेल' औ बेफ्राय गोबां गोबां गोबां रोखोमनि बिफां दं बेनिफ्राय आरो
अ अ
आ बेनिफ्राय नोंथांङा मा बुंनो सानो? बिफांफोरनि सोमोन्दै
अ अ अ दंफां होननाय लोगो लोगो आं नोंथां दंफांङा जोंनो ओरैबायदि नांनाय बुस्थु बियो जोंनो माने बेखौ बे दंफां गैयाबा जों थांना थानो हाया आरो जों गैयाबा दंफाङाबो थांना थानो हाया। जों जों जों आरो दंफांजों जों मोननैजों माने गोबां सोनो माने, जोंनियाव खाथि-खाथि मोनसे रिलेसन दंङो।
औ नंगौ, माने होनाय आरो लानायनि मोनसे माबा दङ, आरो सोमोन्दो जेरै- जों औ नंगो नोंथां। जेरै जों बिफांनो कार्बन दडाइ अक्साइड होगासिनो जाय बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो नंगौना नोंथां?
अ-अ
बेबायदिनो आरो बे होनाय आरो लानायनि मोनसे, ओ सोमोन्दो होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ,
ओम -ओम, नंगौ-नंगौ-नंगौ। आरो दंफां दंफांङा हमना ला जोंनो दा गोबांङै नांगोन न'स' लुनाय, आ थकथा बेफोरबायदि बानायनायाव जोंङो आरो जों बाहायो आरो।
नंगौ नोंथां औव
आरो लोगोसे दंफां गिबियावनो बुंगोन आं दंफांखौ जों माने मोजांङै लाखिनाङा लाखिनांगौ आरो दाननो नाङा जों दंफां। आरो दंफां दंफां गायनायखौ माने लाखिबाय थानांगौ आरो दंफां गायबाय थानांगौ जोंङो।
नंगौ नोंथां जुदि जों फांसे दंफां दानफायो अब्ला जों दसथा माने फांजि बिफां गायनांगौ आरो
ओम ओम नंगौ-नंगौ आरो जोंङो दानिया दंफां गायनो ओ दंफां दाननायखौ गोबां नुगासिनो ओ ओ गोबां मानसियानो दंफांखौ ओरैनो जानला-मोनानला दानगासिनो माने बुजियाखै बिसोरो बेनो आरो
आरो बिसोरखौ एवार खालामनाया मोजां आरो
अ -अ-अ-अ आरो जोंङो दंफांखौ आरो जोंनो दंफांखौ दंफांखौ हानायमानि माने जों लाखिनो नाजानांगो आरो आरो दंफाङा दंफाङा जोंनो फिथाइ-सामथाइ, बुहुत जाग्रा मुवाबो होयो। माने दंफां-दंफांनिफ्राय जोंङो मैगं-थाइगं माय बा-मायबि जाग्रा फिथाइ-सामथाइबो गासैबो मोननाय जायो आरो लोगोसे बिसोरो हां लानायाव-हां लानायाव ओ सहाय खालामनायनि अनगा बिसोरो जानाय लोंनायावबो सहाय खालामगासिनो जोंखौ
न बां जेरावबो जेरै जों मानोना जों गावनि आदारखौ गाव बानायनो हाया। नाथाय बिफाङा हायो। बेखायनो जों-जों ओ बांसिन माने फ्राय बिफांनि सायावनो सोनारो जायो मानोना जों फुंनिफ्राय नों नोंथाङा नायलाय जेब्ला साहा लोङो साहायाबो थ' बियो निनो बानायनाय सा बिफाननिफ्राय बेनिफ्राय जों माबाफोर जुदि जायो जों नासथाफोर खालामब्ला बेफोरबोथ' गासैबो बिफांनिफ्रायनो बानायनाय। बुस्थ जोंनो बानाय, बिस्कुट आबो न नोंथां। बेनिफ्राय ओंखाम जानायाबो माइरं ब्ला मैगंफोर बेफोरबो बिफांनिफ्रायनो जाजोबो गासै
उम उम,
माने जों बुंनो थाङोब्ला जों कमप्लिटलि जों बिफांनि सायावनो सोनारनानै दं। बिफां आरो लाइफांनि सायाव बेफोरनि फ्राय मोननाय आदारनिफ्राय नंगना नोंथां?
नंगौ नंथां आरो काट काट क्ता बानायनायाव जों थिंसिं होन थिंसिं होनायावबो गोबां जोंङो बाहायगासिनो खिन्थु दंफांखौ दाना लासेनोबो दंफांखौ दानालासेबो हायो जों हानायालाय। बायदि-बायदि एलमिनियाम बायदि-बायदि होनाय खिन्थु दंफांखौ दानो आरो मानसिफोरा माने
नोंथां आरो मानो मानोना बे औ माने मा मानि थाखाय दा आं नोंथांनो बेखौ बुंनि। माने मानोना बि इजिलि मोननाय बुस्थु आरो माने खाथियावनो मोननाय। मानोना नों जुदि आइरन बा एलमिनियाम बानायो।
उ उ
जों बायब्ला दामाबो बारा आरो बिखो जों गावनो माबानानै खालामनो हाया आरो जुदि बेफोरखौ मा बानायनोबो जोबोर फैसा नांगौ मानोना बे बेखौ जों हा सिंनिफ्रायसो बोखांनांगौ जायो
उ उ
नाथाय जों दंफांखौ जों खाथियावनो मोननाय जायो मोनबाथाय दान बाहायबाय बेनि थाखायबो बांसिन बाहायनाय जायो आरो
बेबो नंगौ आरो आं दाननाङा होनना सानो आरो थारमाने बेफोरखौ खामानिखौ मावनाङा बेफोर बेफोर गाज्रि खामानिया
नंगौ नोंथां नांगौ
आरो लोगोसे गोबां फरेस्टारफोराबो बेफोर ओ बेफोरनि फोरनि बेरेखायै खामानि मावगासिनो माने दं अ दंफां दंफां दाननायफोरखौ बन्द' खालामगासिनो बेफोरखौ मोजांखौनो मावगासिनो बिसोरबो हाग्रा हाग्राारि बिफानफोरा आं मोजां मोनदों आरोखि हमना ला दंफां लाइफां थानायजों मोनसे हाजो जायो हाजो जानाय लोगो लोगो बेयाव जिब जुनारफोराबो गोबां मोजाङै आलो गोजोनै जायगा लानो हायो आरो दंफां लाइफां दा उ
आरो बेबोदि आरो माने बिफां माने नोंथाङा बुंदोंमोन माने फरिस्टारफोराबो एसे माबा हाग्रा आरो बिफां लाइफांनि रैखाथिनि थाखाय गोबां नाजागासिनो बेबायदिनो गोबां एन जिअ फोरबो दं जाय नन प्रफिट अर्गेनाइजेसन बेफोरबो फुरा माने नाजायो आरो माने ओ जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो बिफां लाइफां दानफायनाय खौ जों खमायनो आरो बिफां लाइफां गायनायखौ जों बारायनानै माने बुहुमाव जेसेबां बिफां लाइफां दं गासैखौबो बुरजा खालामदों आरो माने मानोना बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि जों अक्सिजेनल' मोननाय बाथ्रा नङा माने बिफां लाइफां गैयाब्ला जों खमाबो बाङो माने दुंथायफोराबो बांलाङो बेखायनो बेफोरखौबो जों नायनांगौ आरो माने बेनि थाखाय जोङो बेफोरखौ लाखिथारनाया मोजां आरो
अ आरो अ आरो दंफां लाइफां दाननायजों लोगोसे दानिया मैदेरफोराबो खाथि खाथि फायग्रा जाबाय न' बांफोरखौ सेफायग्रा जाबाय ओ मानसिफोरा मानसिफोरा गोबां दंफां लाइफां हाग्रा दानस्रांनानै गावबा गाव थागासिनो जिहेथु जायगायाथ' दङङानो थेवबो गोबां जायगाफोरावनो दंफां लाइफां दाननानै माने खेथि माने बे आबाद बेफोरखौ मावगासिनो बिदि मावोबालाय ओ माने हाग्रानि जुनारफोराबो माने थानो गिग्रा जाबाय अर सर सावना होबाय जिहेथु दंफां लाइफाय दानबाय बिदिनो जोंफोरनि जायगाफोराव मानसि थाग्रा जायगाफोराव बिसोर फैनानै एसे गुलजार माने हलाय सिलाय खायससो खामग्रा जाबाय आरो फैनानै
घन्टा नांगौ
अ बिसोरबो माने थानो जायगा गैलिया बेनिखायनो दंफांखौ जेसे हायो माने गायनांगौ बिसोर जिहेथु बिसोरबो बिसोराबो जिउ दोङ ना बिसोरबो गावबा गाव जायगायाव थानांगोन गावबा गाव बिसोरनि न'आ जाहैबाय हाग्रा एबा दंफांफोरानो बिस जोंनि न' बिसोर दा हमना ला जोंनि न'खौबो सोरबा बिदि सेफायना होबा जोंबो दुखु मोनगोन बिदिनो बिसोरनि न' दंफां दाननाय लोगो लोगो बिसोरनि न'खौ सेफायनाय बायदि जाहैयो आरो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो बुंदों।
अ बिनिखायनो जों दंफांफोरखौ दाननाङा गायनांगौ। मोजेसे हायो बेनो आरो।
नोंथां बेबायदिनो आरो नोंथाङा बुंदों माने दंफां लाइफां गायनाय दानफायनायनि गेजेराव जाहोनाव। माने जेसेबां हाग्रा हाग्रामा दं बेफोर जोबस्रांनो हमदों। आरो जेब्ला जों बे इफां दानफायो अब्ला हाजोआव थानाय हाफोराबो अखानि अखा हानायाव गुगानानै खोरैलाङो माने गाहायाव गोग्लैलाङो माने। मानोना बिफां लाइफाङा हाखौ मोजाङै होबथानानै लाखिनाय जायो।
उ नंगौ नंगौ नंगौ।
हथानां लायो बेखायनो जों बेफोरखौ माबानाया मोजां आरो माने आरो नोंथाङा बुंदों। माने बिफां लाइफां गायनांगौ गायनांगौ थिग माने जाय खिजाया जागायाव गायब्लाबो जाया बेयो बुंनो थाङोब्ला आरो माने।
उम।
मानोना जेराव जेराव मानसि थायो मानसि थानाय जायगायाव गायनांगौ नाथाय एसे खम बेनिफ्राय जेराव मानसि थाया माने खालि जायगा दं। आरो अरनबारिनिफोरखौथ' दानफायनो नाङा आसलथे। मानोना बेयाव गोबां जिब जुनार थायो आरो बहुद दरखार आरो माने बेफोर। बेनि थाखाय बेबो दानफायनाङा बेबो मोनसे बाथ्रा। बेनो आरो बेनिफ्राय बे नोंथाङाथ' मिथिनो मिथियो दा जेसेबां बेसेबां बुहुमा दुंलांबाय थादों माने बिफां लाइफां गैयैनि। जाहोनाव आरो गारि मथर बांनायनि जाहोनाव बेखायनो जों बेफोरखौ नोजोर होनानै बिफां लाइफां गायनायखौ जों बारायनाया जोबोर मोजां आरो हायोब्ला जों
अ।
मानसिफोरखौ जाग्रुप खालामनाया मोजां आरो।
नोंथां सम दाथ' समबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा। नोंथांनिफ्राय मिथिनानै जोबोर मोजां मोनबाय आं।
आंबो मोजां मोनबाय गोजोन्थों।
अ दे दे उम।